औ नोंथां।
औ।
मा खालामदों नोंथां?
आंथ' ओरैसो दङ नोंथां।
अ आं नोंजों मोनसे आयदानि सायाव सावरायनो होननानै नोंखौ गोसोखांना फन खालामदोंमोन नोंथां नों जुदि ओरैनो दंब्ला।
औ औ हागोन नोंथां आङो ओरैनोसो दंथ'खायो।
औ बिदिब्ला नोंथां आं नोंनो जाय आयदा खौ लानानै सावरायनो थाखाय फन हरदों बे आयदायानो जाहैबाय दैबाना।
अ बेथ' बिराद मोजां आयदा नोंथां बेनिहिथ' जोंना दास सोलिबाय थागासिनो दङ बेखौ जोङो निट सय रायलायथारनांगोन बेनि सोमोन्दैहाय।
औ ओंखायनो आङो बे आयदाखौ लादों आरो जाहाथे जोङो सावरायलायनानै माखासे बाथ थ्राखौ मोजाङै मिथिलायो नङा होमबा दैबानानि सायावहाय औ।
बिदिब्ला नोंथाङानो औ औ एसे जागायग्रोदो।
औ नोंथां। ओ औ नोंगौ जों दैबानाखौ बयबो मिथिखागौ नङा होमबा? जोंथ' आसामाव थाग्रा हिसाबै साम हो बोसोरै बोसोरै नुबाय थायो दैबाना जानायखौ मानोना जोंना दैज्लां बो बोथोर फैनाय लोगो लोगो आसामावहाय गोबां अखा जुब जुब हाबाय थानायनि जाउनाव मा जायो बिदिनो जामफै जानला बेफोरो उसि फावनानै ओमफ्राय बबेबा मोनसे दैमानिफ्राय दैया उसिफावलांनानै जोंनि गामि ओनसोल बोहैख्लायबोनानै मानि बिदिनो लोमफैयो आरो। बेबायदि लोमनानै गोबां जेंना जेंसि जोंनि गामिफ्राव बा जोंनि ओनसोलफ्राव बे दैया जाहोयो जाहैबाय ना जों नुयो जायखौ बे खौनो जोङो दैबाना होनना बुङो मानि बियो मोनसे मिथिंगायारि ओ जाब्रबथाय बा जेंना आरोना जाय जेंनाया जोंनि गोबां खहा खालामो जोंनि सुबुं माहारिनि बुंनो थाङोब्ला। ओ जोङो सुबुं माहारिनि ल' होनब्ला जानाय नङा मानोना जिब जुनाराबो बेजों गोबां गोहोम एबा खहा जालाङो। मानोना दैबाना होनना बुङोब्ला नोङो दैयानो लोमबोजोबो नालाय दा दै लोमोब्ला थ' नोङो मानसिनिल' खहा जाया बाव गोबां जिब जुनारफोरनिबो खहा जायो आरो। मानसिफोरनिया मारै दैबाना जाबा मारै खहा जायो होमबा जों मोनथियो जिहेथु दैयाथ' बोहैलांख'नो हाला नालाय दैमा दैसाफोरजोंहाय बिसोरो मा जोंनि न'फोरजोंनो बोहैलांसै बिदिनो जोंनि लामा सामाजों बोहैलांसै दा बिदि जायोब्ला मा जायो नोंथां बे जोंनि न' बाङाबो बायलांसै दैबानाजों बिदिनो फि फां लाइफांफ्राबो गुबु ओ गुलाङो आरो ना आमफ्राय जोंनि जे बे गायनानै दोनखानाय आबादथिलिफोर बेनि सायावहाय दैबाना जायोब्ला मा जायो हाजों खोबलांजोबो आरोना जायनि जाहोनाव आबाद बादा गोबां खहा जायो आरो बा आबादारिफ्राबो गोबां जेंनायाव गोग्लैनो गोनां जायो लस जायो नालाय बिरादनो।
नोंगौ नोंथां।
ओ दा बेथ दे जोंनि मानसिफोरनि जेंना आरोबाव बेवहाय गोबां रोखोमनि माखासे खैफोदफोर बा जायखौ जों बुङो खहा खहा जायो आरो। जेरै नोङो जोंना फुख्रिफोराव ना फिसिनाय दंमोनलाय नै जुदि दैबाना जायोब्ला मा बे फुख्रिया लोमबाय लोमनानै बे ना फिनाया मा जोंना बोहैफालांजोबो आरो दै बानाजों दा बेबायदि खहा जायो आरोबाव जोङो मोसौ मैसोफोर जोंथ गामियाव थाग्रा हिसाबै गोबां रोखोमनि मोसौ मैसो बो दाउ अमा फिसियो नङा होमबा नोंथां दा मा जानसै जेब्ला दैबाना जायो बे दै बानाया लोमनायनि जाउनाव गोबां जिब जुनारफ्रा थैलाङो आरो नोङो अमा होन दाउ होन बिदिनो मोसौ बे दुब्लिफ्राव थानाय समावहाय गासिबो माने खहा जालांजोबो आरो
औ नोंगौ नोंथां।
अ बेबायदिनो गोबां रोखोमनि बे जिब जुनारफ्राबो बे दैबानाजों खहा जालां फायो आरो ना औ आरो बेल नङा बुंनो थाङोब्ला दैबानाजों आरोबाव माखासे ओ जेंनाफोर नुजाबावो जेब्ला दैबाना जायो मा जायो जोङो नुयोना दैबाना लोमखांनायनि उनावहाय जेबाव थानाय जिब जुनार बा बेफोरो थैलाङोना
औ।
थैयोब्ला मा जायो बिराद गेसाव मोनामनाय जाया दालाय?
औ नंगौ नोंथां।
औ गेसाव मोनामनाय जायोब्ला मा जायो ओ गोबां रोखोमनि बेमार आजारफ्राबाव जायो आरो जेरै बेक्टेरियाफोर बावहाय बेक्टेरिया बा बिदिनो गोबां रोखोमनि थाम्फै ओमफ्राय जिबानु फोर बिसोरो बुजिनसै नालाय बुजिनानैहाय बिदि गेसाव मोनामनाय जोंहां लानाय मानाय बिदियावहाय प्रब्लेम खालामो आरो ओमफ्राय मा खालामो नैबे मोनसे जाय दो जों बे लोङो दै बे लोंग्रा दैयाव बिसोरोथ गलायनानै थालाङोना होमबा मा जानोसै बेजोंहाय गलायनायनि जाउनाव जों जुदि बि दैखौ लोङोब्ला गोबां रोखोमनि बेमार जायो ओ नोङो डायरिया बा बिदिनो गोबां रोखोमनि आरोबाव बेमार जायो आरोना माने देहाजों सोमोनद दो गोनां जानाय लोंनायजों सोमोन्दो गोनां बेमार आजारफ्रा बे दैबानाजों थालाङो आरोना। जायनि जाहोनाव जोङो गोबां रोखोमनि जेंना जेंसि बेमार आजार आरोबाव रांखान्थिनि खहा बिदिनो
औ।
लामा सामा बेफोरबो बायजोबो नालाय दैबाना जाबा बेनिबो खहा आरोबाव बेराफारसेथिं आबादनि खहा बेफोर जायो आरो दा दै बानाया मानो जादोंब्ला जों बेखौ बुहाव गोथौयै साननानै नायनांगोन दै बानाया मोनसे मिथिंगायारि जाथाय जाय जा खो होबथाना हाया होननानै सानो नाथाय दैबानानिफ्राय जोङो सांग्रां जायोब्ला बिनिफ्राय एसेबाबो रैखा मोननो हायो आरो जेरै बबेबा मोन से दैया बोहैबोनो नागिरोब्ला जों बेखौ सिगाङावनो बान्दो खोथेनानै दोननाय अ बिदिनो दै बोहैग्रा लामाखौ जोङो दै दैज्लां फैनायनि सिगांनो जोङो साफा खालामनांगौ दै लामा बोहैग्राखौ। जाहाथे दैया मोजाङै बोहैलांनो हायो नङा होमबा नोंथां आरोबाव बेबायदिनो टाउन सहराव थानाय बे ड्रेनफोर थायोना दै बोहैग्रा बेफोरखौबो जोङो मोजां फोसाबजोबनांगौ आरो बे अखा हानाय बोथोर फैनाय लोगो लोगो बा दैज्लां फैनाय लोगो लोगो। अब्ला मा जायो अखा हाजारखि हाया मानो बे दैफ्रा बोहैलांनो लामा मोनसेै नालाय आ बिदिनो स्लद स्लद बोहैलाङोब्ला मा दैबाना जानायनि जेंनाया खम जायो हयथ जागोन दे दैबानाया थेवबो बियो बाना जानानै सानसे साननैनि गेजेरावनो राननायनि सम्भाबना थायो आरो एसेब्लाबो बेजोंहाय जोङो खहानिफ्राय रैखा मोननो हायो नङा होमबा नोंथां दा बेबायदि जिमो दैबानानिफ्राय एसेबबो ओ रै खा मोननो हागोन आरो बियो जोङो दै बानाखौ होबथानथ' हाखाया नालाय ओंखायनो एसे एनै जा रैखा मोनो बेखौनो जोङो जथेस्थ' होननानै साननानै लानांगोन दा आङो बे फंनैसोखौ दैबानानि सायावहाय ओ बुंग्रोनानै होबाय नोंथाङा दा ओ नोंनि साननायखौ एसे बुंना होदो आरो गेजेर गेजेर नांगौब्ला आंबो बेबायदिनो गोसोआव फैयोब्ला होनना होदेर बावसै नामा होनबा नोंथां औ औ औ दे। बिदिब्ला आं नों
बिदिब्ला औ आंबो फंनैसो बुंलांसै बिदिब्ला दैबानानि सायाव। दै, जिहेथु नोंथाङानो बुंलांजोबखाबाय, जे दैबाना जायोब्ला जोंहा गोब गोबां रोखोमनि खहाफोर जायो बा जोंहा जेंनायाव गोलैयो आरो खि दा जोंहा बुंनो था बुंनो बुंनांगौ जायो जेरैहाय जोंनि आबादफोर जे गाय खानानै दोननाय बेफोरबो गोबां खहा जानायखौ जोङो नुनो मोनो आरो। आरोबाव जोंहा सोरनिबा न'आ जे दलहा खाथिफोराव बा ओ हाया गाहाय जायोब्ला बिसिनियाथ' न' सिङावनो हाबजोबनानै जे न' सिङाव मा मा बेसादफोर दं बा आगजुफोर दं, बिसोरखौबो सेस नस्थ' खालामजोबनायखौ जोङो नुनो मोन नो आरो नोंथां। जेरै जोंना ओरै माइ माइ दोननायफोर बा जोंना ओ उन्दुग्रा बिसिनाखौनो होन बा बे थसपफोर होन, जोंनि गानग्रा जोमग्रा जोंनि नांगौ जानाय बुस्थुफ्रानो गा गासिबो बे दैबाना जायोब्ला मा न'फोराव हाबोब्ला जोंहा ओ नसि स' जाजोबो आरो नोंथां, दा बेनि जाहोनावहाय जोंहा गोब गोबां रोखोमनि खहा जायो, आरोबाव जोंना दंबावो जेरै, लामाफोराबो खुरखायो ब्ला दालांफोराबो जोंहा बायलांलाजोबो। दा बेखौ बानायफिननाय समावथ' जोंहा गोबां दिनफोर नांगौ जायो। ओ जिहेथु जोंना बे लामाखौथ' जोंनो सानफ्रामबो नांगौ। जोङो ओ स्कुलाव थांनाय बा अफिसाव थांनाय बेफोरबायदियावबो मा बे दालाङा जुदि बायोब्ला ओ गोबाव सम नांफिनगौ जायोब्ला बेखौ बानायनो थाखाय अब्ला जोङो मा जायो खैफोदाव गोलैयो आरो नोंथां औ जेंनायाव गोलैयो जोङो स्कुलफोरावबो थांनो हाला, बा जोङो अफिसफोराव थांनो हाला। जोंनि खामानि खौहाय मावनो हाया जायो आरो। आरो ला औ नोंगौ नों थां आरो जोंनि जाग्रा लोंग्राफोरखौबो जेन'बा जोङो माइरंआ जोबनानै होबाय। बा संख्रि फानलुआ जोबनानै होबाय, हाथाय बाजारबो गैला जोंहा लामायानो गैला। माजों लायनो जोंलाय दा जोंनो बेफोरबायदि खैफोदखौ जोङो नुनो मोनो आरो नोंथां औ नोंथां आरो बे लामा सामाफ्रावबो दैबाना जायोब्ला जोङो ओ हान्था मेलाफ्रा गोबां रोखोमनि जोङो जेंनायाव गोलैयो। जिहेथु बेयाव गारिबो खारजाया, बा बाइकबो खारजाया। जेबो जोंहा बेवहाय ओ दोनथ' नांगौ जायो आरोखि जोंनि खामानिफोरखौ जोंहा मानसि हारि जानायखाय सानफ्रामबो खामानि मावबाय थानांगौ बा खामानि माव मावाबानो जोंहा मोनजाया, दा बेफोरबायदिनि जाहोनावहाय दै बानाया जोंखौ गोबांथार जेंनायाव खोलैयो आरो। आरो जायफ्रा बे दख्ला जिं जिंफोराव लुनानै थानाय न' बिसिना दैया जेब्ला बे दफ्लाया बुङो, अब्ला अन्थाइ बलदारफोर होनानै लायाब्ला हाया एसे एसे गिसिखाहै गिसिखाहैनो मा जायो कि जोंनि
खालामजोबो
बे आबाद मावनानै जाग्रा हाफोरखौबो खुरखा लांजोबनायखौ जोङो नुनो मोनो आरो औ- आरोबाव जोंहाथ' नोंथाङा होनलांबावखाबाय जेनाखि जोंनि जिब जुनार जेरै ना फिसिनानै दोननाय बा जोंना दाउ अमा बिसोरबो
उम-
माने ओ- जोंना गोजावफालांजोबो आरोखि दैबाना जायोब्लाथाय, दा जोङो बे बेफोरनिबो गोबांथार खहा जानायखौ नुनो मोनो आरो। बे अमाफोर फानब्लाथ' जोंहा ओरै रां फोर आरजिनो हायोब्ला दाउफोर दाउफोरखौबो फानब्ला जोङो रां आरजिनो हायो। दा जोंहा मा रांखान्थियावबो गोग्लैसोनाय जायो आरो दैबाना जायोब्ला।
नंगौ नोंथां थारैनो
आं दा बेखौनो बुंनानै दोनबाय दैबानानि सायावहाय
औ- नोंथाङा जा मोजां खोन्थाबाय आंनो गोबां बाथ्राफोरखौहाय ओ- नोंगौ नोंथाङा बुंनाय बायदिनो
औ-
जिहथु आंबो फंनैसो बुंबाय नङा होमबा गोबां बाथ्राखौ जों मिथिलायदों दा दै बानाया मानो दा बारानिफ्राय बारासिन जालांखो होमबा जोङो न' बिल्दिं बायदिसिना नाया बारा जाबायना। औ नों फिफां लाइफांखौ दान जोब्बाय जोङो ओमफ्राय लांदां लांदां जेजोंहाय दै बोहैलांनो जायगा दंमोन बेफोराव जों मा गिदिर गिदिर दालांनि बिल्डिंफोर लुजोब्बाय आरो ना। बबावबा दारिमिन फसंबाय बबेबा हाजोनि सेराव जोङो न' लुथेलाबायबाय जायजों दै बोहैलाङोमोन बेबायदिनो टाउन सहरफ्रावबो नोङो नायबा नुगोन न' लु- दिथिजोबबाय नाथाय दै बोहैलांनो थाखाय लामाखौनो हगारनानै होआसै रावबो ओमफ्राय मा जाय दै बोहैग्रा ड्रेन बे ड्रेनफ्राबो जाम्फै नालाफ्रा फिसा फिसा आरो बेबो मा मेसेंयावनो लुथिजोबनानै थायो। बिसोरो दैज्लां जानायनि सिगां एसेबो फोसाबनो नागिरा। फोसाबोब्लाबो बियोमा बोहैखौ लांनो हाला। खारन लामायानो दोंसेल' फिसा थार। बे एफा गुवार टाउन ओनसोलनि दैया बे मोनसे लामाजों मारै बोहैख'नो हानो नङा होमबा बेनि थाखायनो मा दैया दा मानसि थाबायग्रा लामाजोंसो खारो टाउन सहरावथ' बेसो दै माबायदि जायो आरो दा बेफोरनो आरो दैबाना जानायनि गुबै माखासे जाहोनफोरा बे बेनो सुबुं अनजिमा बांनाय मान बेफोरावनो न' बां बारा बा लुनांगौ जाहैबाय। औ औ औ
बिदिब्ला नोंथां जोंना औ- नंगौ
बिदि दोनथ'लायसै नामा नोंथां। गोबां सावरायबायबो जोङो दैबानानिसाव औ- गोजोनथोंसै औ- नोंथां गोजोनथोंसै।